हेल' ओ नोंथां औ नोंथां। ।
नोंथाङा नोंनाव खल हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायाव आं नोंथां खौ कल खालामनाय जादोंमोन। दा नोंथाङा सम दंना? ओ दा आं जाय आयदानि सायाव मोजां खोनायाखै नोंथां।
औ नोंथांङा आयदानि सायाव सावरायगोरदो।
औ नोंथां जा दा जाय आयदानि सायाव सावरायनो आं नोंथांखौ कल खालामदों। बे आयदायानो जाबाय जोंनि सावस्रि एबा देहाखौ जों माबोरै जोथोन लानांगौ। बिनि सायाव बिदिब्ला आं नोंथांनो सिगांङाव आं फोरमायना होग्रोनोसै। ओ जोंनि सावस्रि होननानै बुङोब्ला जों बेखौहाय जोंनि जिउखौ जों मोजांङै दैदेनलांनो जोंङो सामफ्रोमबोनि जिउआवहाय जोंहा मोजांङै जो थोन लानांगौ ओ जाय देहाया मोजांङै थायोब्लासो जोंङो गोबाव सम जोंहा थांनानै थानो हागोन। बे देहानि बांसिन बाहागोआनो जोंना दैजोंनो आबुं जानाय। बेखायनो जोंङो हा मोजांङै जों। जोथोन लायोब्लासो जोंनि जिउआबो मोजांङै मोजां थांगोन। आरो थांखिफोरावबो जों मोजांङै मोजां जों होसोलोंनो हागोन। जोंनि साननाय हनायफ्राबो देहाया मोजां थायोब्लासो। आबुं जागोन बेबायदिनो ओ जोंङो जोंनि सावस्रिखौ जों माबोरै जोथोन लानो होननानै बुङोब्ला जोंहा माखासे बिगियानगिरिफोरा फोसावनानै होखानाय गोबांथार मा खासे ओ आदब खायदाफोरखौहाय जों नुनो मोनो बै आदब खायदाफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा। जोंनि सावस्रिफोरखौ जों मोजांङै जोथोन लानो हायो जेरै। फुङावनो थाब सिखारनानै ओ जोंङो प्रेक्टिस खालामनाय एक्सारसाइस खालामनाय यगा खालामनाय ब्याम खालामनाय बैफोर हुदाफोरखौ जोंङो लानांगोन। जोंनि मोजां देहा बा गोग्गो सावस्रि लाखिनो थाखाय जोङो फुं बेलासे बैफोर माखासे प्रेक्टिसफोरखौ जोंहा खालामनो हायोब्ला जोबोरैनो गोनां ओ मोजां जायो होननानै ओ बिगियानगिरिफोरा गोबांङानो बुंलांदों आरो बे लेखायैनो ओ गोबां सुबुंफ्रानो दिनै गाव गावनि देहाखौहाय मोजांङै जोथोन लाखिनो थाखाय बेफोर माखासे हाबाफारिफोरखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा जानाय लोंनायावबो जोंङो ओ नांगौ रोखोमनि जानांगोन नांगौ रोखोमनि लोंनांगोन बांद्राय अभार जायोब्लाबो जोंनि देहाया गाज्रि जायो। बांद्राय खम जायोब्लाबो जोंनि देहाया गाज्रि जायो। बेखायनो मोनफ्रोमबो बिथिंङावनो जोंहा ओ नांगौ जखानि जानाय लोंनायखौ जोंहा ओ हुदा खालामनानै जों लानांगौ जोंनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय। दा जोंङो बिनि उल्थायै जों आथिखाल समावहाय नुनो मोनो। जोंनि गोबांथार सुबुंफोरखौहाय ओ माखासे निसा बुस्थु लानानै निसा जानानै निसा लोंनानैहाय जोंनि देहाफोरखौ जों गाज्रि खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जों जुदि देहाखौ मोजां लाखिनोब्ला जों देहाखौ गोग्गोयै लाखिनोब्ला जों निसा जानाय ओ जौ लोंनाय बैफोर हुदाफोरखौ जोङो गारनांगोन। बेनि अनगायै जोङो जोंनि हेल्थ जायखौ लोङोब्ला जायखौ जायोब्ला जोंनि देहाया जोंनि सावस्रिया मोजां जायो बैफोरखौसो जों जानांगौ आरो लोंनांगौ। अब्लासो जोङो ओ गोबावसिन जों थांनानै थाहैनो हागोन। ओ जेरैहाय जेरैबायदि जोङो ओ माखासे गाज्रि मुवाफोर जानानै जोंनि देहाफोरखौ जों गाज्रि खालामनानै जोंनि समाजावहाय गोबांथार सुबुंफोरखौ जों जिउ खोमानानै लानांनायखौबो जों नुनो मोनबोदों बेफोरनि अनगायै जुदि जोङो मोजां जाग्रा मुवा फोरखौ जायोमोनब्ला हयथ'ब्ला जोङो सा ससेयावनो जोंनि जिउखौहाय जों खोमानानै लानांगौनि गोनांथि गैयामोन बेखायनो जोङो जोंनि देहाखौ मोजाङै जोथोन लाथारनांगोन अब्लासो जोङो गोबाव सम जों थांनानै थानो हागोन जोंनि देहाखौ जों मोजाङै जोथोन लायोब्लासो जोंनि गोसो जोंनि साननाय हनायाबो मोजां जायो बेखायनो जोङो जोंनि देहाखौहाय जों मोजाङै जोथोन लानांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन माखासे देहानि सोमोन्दै जोङो माखासे मोजां जोंनि देहाखौ थागर लाखिग्रा फिथाइ सामथाइ जानानैबो जोङो जोंनि देहाखौ जों मोजाङै लाखिनो हायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे हाबाफारिफोर जायखौ आं दहाय बुंलांखाबाय प्रेक्टिस खालामनाय यगा खालामनाय बेखौ जोङो सामफ्रामबो जुदि जोङो सामफ्रामबोनि जिउआव जों खालामलांबाय थानो हायोब्ला जोंहा जोबोरैनो मुलाम्फा दङ। बेबायदिनो जोङो जोंनि देहाफोरखौहाय मोजाङै
जि
जेब्लायबो जों जोथोन लालांनांगोन अब्लासो जोंहा जोंनि जिउखौ जों मोजाङै मोजां जोङो दैदेनलांनो हागोन दा आं नोंथांनियावबो जोंनि देहा एबा सावस्रिखौहाय जों माबायदियै जोथोन लानांगौ ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ थारैनो जोङो जोंनि सावस्रि एबा देहाखौ जोङो जोथोन लानो नांगौ जे जोङो गोबाव सम जोंहा थांना थानायनि मोनसे सम थायो दा जोङो गाव गावनि देहाखौ जोथोन ला बा गावनि देहाखौ जोङो
साखोन सिखोनै थायाबा बा जोङो जानाय आदारखौ थि रोखोमै जायाब्ला जोङो बै जोंनि थांना थानाय समसिमखौनो जोङो सौहैयाबो जानो हागौ नङा होमबा नोंथां
उम
दा बिनि गेजेरावनो माखासे लोमजानाय साजानायफोरबो थाफाबाय आरो बेयाव माखासे गावनि माखासे थि रोखोमै जानाय लोंनाय जायो बेबो थाबाय आरो बेबायदिनो माखासे जोंनि बारहावायारि जाहाथायाइफोरनि सायावबो थाबाय जेरै जोङो माखासे गुबुन गुबुन गाज्रि बारहावानि सायावबो जोङो माखासे बेमार आजार जायो आरो माखासेया जोंनि जानायनिफ्रायबो जायो। आरो माखासेया जोंनि माखासे गुबुन गुबुन जे लोमजा साजा जानाय नङा होमबा नोंथां। बिनि सायावबो जायो। दा बेफोरखौ सावरायनो थाङोबा जोङो ओ गोबां गुवार खोथा सावरायनो गोनां जायो थेवब्लाबो आङो नोंथांनि सुंद'यै फोरमायना होनोसै जे जोङो जोंनि जे माखासे बेमार-आजार जानाय बिनिफ्राय जोङो माबोरै रैखा खालामनो होननानै बुङोबा आङो बेखौनो फोरमायनो सानो जे जोङो माखासे जोंनि जानाय हुदा ना जोंनि थानाय हुदा बेफोरखौ जोङो साखोन-सिखोनै लाखिनो नांगौ जे जोंनि थानाय हुदा होननानै बुङोबा जोङो सिखारनायनिफ्राय जोङो बेबायदिनो सोरां जासे उन्दुनायनिफ्राय सोरां जासे जे मोजां रोखोमै जोङो उन्दुनो नांगौ आरो जोङो सिखारनानै जोंनि जे मोनामनाय जे जोंनि खुगा बे बेफोरखौ सुनानै लानो नांगौ आरो बेबायदिनो हायोब्ला दुगैस्रां लोबस्रां थानो नांगौ। बेबायदिनो जोङो सानफ्रोमबो ओ दुगैनानै जोंनि देहाखौ साफा लाखियोबा जे जोंनि बिगुर जोंनि मोदोमफोराव जानो हानाय बा बिगुरफोराव जानो हानाय माखासे सिथर सिला बा बेमारफोर बेफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो आरो जोङो बेबायदिनो मोजां ओ बा साफा बा सुनाय जों गानग्रा-जोमग्राखौ गाननो नांगौ जेन' जोङो बेबायदिनो लेथ्राफोर लेथ्रा गानग्रा-जोमग्राखौ गानबाय थायोबा बैयाव जोंनि गोलोमदै आरो माखासे हाद्रि बाला नांनाय बेफोरनिफ्राय माखासे गोबां मैलानि जोहै जोंनि मोदोमाव माखासे ओ बेमारफोर जेरै बिगुरनि बेमारफोर बेफोरबायदि जानो हागौ। दा बैजोंनो माखासे जोंनि देहायाव साग्लोबनो हागौ आरो बेबायदिनो जोंनि माखासे जानाय बेनि सायावबो जोङो फोरमायनो नांगोन बा सावरायनो हायो जे जोंनि जानायफोराबो थि रोखोमै जानो नांगोन जेरै जोङो मोनफ्रोमबो एखे टाइम जेरै जोङो फुं मोना ना जेन'बा जोङो बेफोरबायदि जामुखौ जोङो जानो नांगौ जेनेबा जोङो मोनसे बा मोनसे जामुं जानानैनो जोङो सानाव थानाय बेफोरबायदि जानो नाङा बेनिफ्राय जुदि देहाया जोबोर गाज्रि जानो हांगौ जेरैहाय जोंनि देहायाव माखासे जिबख्रिफोर थायो दा बैसोर जिबख्रिफोरा मावथाय मोननो थाखाय जोंनो सहाय सक सक्तिनि गोनांथि जायो दा बै सक्तिफोरा जे जोंनि जामुनिफ्राय बिदिनो जायो जे जोंनि मावनाय दांनाय रायज्लायनाय बेबायदिनो खारनाय बारनाय गासैयावबो सक्तिनि गोनांथि जायो। दा बै सक्तिफोरा जोंनि जामुंनिफ्रायनो जायो दा जोङो जामुं जानानै माखासे बैफोरनो सक सक्ति सोमजिहोयो हजम जानायनि जेहि दा दै सक्तिफोरखौ बा बै जामुनि जोंहा रेसिफोरखौ जोंनि जि ख्रिफोरा मोनजानानै जे मावथाय जायो। दा बैफोर आदारफोरखौनो जायाबा जोङो ओ अबाहाय जोङो जोंनि थैना थांजासिम सहैनो जोङो बेखौ बा बा स्नि बेफोर साननि गेजेरावनो जोङो जे ओ जिउ गोमानोबो हागौ आरो बेबायदिनो जोंहा बेमार आजारखौ बुङोबा जोङो गोबां रोखोमनि बेमार आजारफोर जायो जेरै मेलेरिया टाइफयड बा गुबुन गुबुन रोखोमनि बेमार आजारफोर जेरै जोङो आथिखालाव प्रेसार ना बैसो जानायफोरनाव प्रेसारखौबो जोङो नुनो मोनो। दा बेबायदिनो जोंहा आरो माखासे गुबुन गुबुन बेमारफोरा जोंहा जानाय लोंनायनिफ्रायबो जायो। जे जोंङो जाथाव नङै जानाय लोंनाय जानाय जेरै जोंङो जाग्रा आदारखौ खोबालासे दोननाय बेयाव माखासे ओ एम्फौ एनलाफोर बा थाम्फैफोर खिलांनाय हासु थुसनलांनाय बेफोरखौ जायोबा जोंङो बेमार जानायनि सम्भाबना थायो आरो बेबायदिनो जोंङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जे जोंङो बायदिसिना जायो दा बैफोरखौ जोंङो सुवालासे जानाय बा जोंङो जामुं जानायनि सिगां आखाइ सुयै बेफोरो मैलाफोरा जोंनि देहायाव हाबलाङो दा बैफोर देहायाव हाबलांनाय मैलाफोरा जोंनि देहाखौ खोब गाज्रि खालामो आरो बेबायदिनो जोंनि देहाया लासैनो बेमार आजारसिम सहैयो। दा बेबायदिनो जोंङो बेमार आजारखौ फाहामनो थाखाय जोंङो मोजां राहा लानो नांगौ। ओ जोंङो बेमार आजारफोराथ जाया नङा जाखायो। दा बैफोरबायदि बेमार आजार जानायखौ फाहामथाय होनो थाखाय जोंङो मोजां फाहामसालियाव जोंङो थांनो नांगोन। आरो मोजां फाहामथाय लानो नांगोन। दा बे मोजां फाहामथाय लानो थाखाय जोंङो देहा फाहामसालियाव थांथारनो नांगोन जोंङो बेबायदिनो हमदांनो हायालासे जोऔङो बेबायदिनो दखान बाजारफोराव फाननाय मुलि फोर जानायनिफ्राय गोजानाव थांनांगौ नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो जों जोंनि देहाखौ जोंङो साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो नोंथां दा बेनोसै आं नोंथांजों सावरायनाया नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।
औ नोंथां नोंसांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ नोंथां गोजोन्थों।